आनन्दाजखौ मोनाखै आं दहाय सासे माबाजो रायलायहरदोंना इंख बारि बिदिख अरो दसे लारि जायो दाननाय जायो आरो हरै दसे रालायजायो खेथाम बेेखार जाबाय आंना मा जानांगौ जोंलाय रां खामायनो साननायालाय रां आं नामा उहो हरनोसै खेननै खेनथाम रायलायजानोसै जेबो खोनाला दानजालायबाय
नोंना बेसिबां जाखो मोन जानाया
राङा रां मोन देनाया आंना माबासो जाबाय दाइनजौसो जाबाय
ए आरो थामजौआनो बाराखै अ ब्रैजौ जासिगोन नमा दा गैथवा थामजौ गुजिथामलन दहायनिजों
ए दा नैजौ थामजि हाब हाबनो नागिरनानै दं माने हाबसिगोन बेेबो साननैसो जोंनावनो मोनजासिगोन सोरनाबा सोरनाबा मोनजाजोबखांनानै जोबलायबायन दां
जोबपाय
ब्रै नैरोजा गाहाम मोनजानाय दङ जोंहा सासे जोंनासो गैया।
मोजां जानांगौलै मोजाङानो जों ना जायानो बा।
बेयो दाख्लि हाब सानसे आयु सानावबो सानसे रायलायबाय हरावबो हरसेयानो राय रायज्लायदों। रायलायबाय सानब्रै सानथाम सानब्रैसो बिदि रायलायदों ओमफ्राय डाइरेक्ट एकाउन्ट माबा खालामबाय नायबाय खेबसेनो नैरोजा गथा हाबखाबाय। जोंना आमफ्राय इसिबां हाबदों फार्स्टआव माबा हाबदों स्निजौ बेना नैरोजा डाइरेक्ट। सि दाहाबहैखाबाय ओमफाय दा बिनाय माबायाजोबबायदां हरजालाबो हमजालाबो।
औ।
बिदि जाबाय। नैरोजा माबा नैरोजासिमल' बिदिल' मोनजागोन। ओमफाय दा गोदान बानायनासो नोबा जाला बिदि होननाय खोनादों माथो।
जाला जायाना खनसेल'सो
सोरबा सोरबा गोजान खालामनाया मोनजानाय नंला बिसोर नोंबो बारा गोबाव जाखायाखोमोनदां खालामनाया।
खामनाया समान खालामजोबदोंब्रा जों गासिबो।
उम समान खालामजोबदों
उम ओमफाय आं गैया नै दाखलैनिफायसो सानथामसोल' जादों।
ए आंबो बे मानसिफोर मोनजालाबायदों माबा होलाबायबाय ना हरलाबायबाय
उम
ओमफाय बायसोहाय थाव संख्रि बानलु जानो मेथायाइफोर मोनजायो खोमा होननानै लायराय ला बायनायानोसै
आंबो बावनो
उम उम बिदियावनो लब जानानै
उम
मा होनखो?
नावबासो माबा थांलाबायबायोमोन
उम
सासे मानसिनाव सोब फन थांलाबायबायमोन।
ओंखानथ' सिरि आं दन बायसो नामा नंदों।
खोमाजोंनो लालाबायनायाव नांना नांना थांदों।
खोमोद खोमाया आसि दं बे नोंना।
दानो नेट नाङियावसो बेबो बोरै थांखो आन्दायलायदां दा हरफिनसिगोन बि
मा खालामगासिनो माखासिफ्रालाय?
माखासेफ्रा माबा गान सिनायलाबायदोंमोन रायज्लाय गैया रायज्लाया बिसोरो आंजों
उम
ओरैनो दा रायलायनोसै होनसै सामफ्रामबो बिदिल' होनो।
मैयाबोथ' लस जादों
मैया
उम
मैया आंजों रायलायाखैमोन नामा?
उमहो
मैया र' मानो मानो थाखाय लायरायाखैमोन जों
मानि मोनलाय?
मैया आं नोंनाव हरदोंमोनदां ना?
ओंहो आंसो नोंखौ होनहरदोंमोन रा।
औ ओमफ्राय दा राय्लायनोसै ना मा होना?
उम।
उम हरफिन औ दायो दायो रायलायनोसै होनबाय मा मावामोनथाय मैया गैया सोलाबासो र' गोसोखांबो होवासै
गैला आंबो बिराद उन्दुनो ओंखारनानै मेंनानै बानानै गैला।
मैया र' जोङो माबा गेलेदों एखदमबारे ब्रा ब्रााद गेलेबाय गेलेयै गेलेयै। गेलेनानै गैया। माबासिनो जाखादों दां गेलेनायनानै जि जिनै। सं गेलेबाय ओंखामा जागलाबायबाय। मैया गोजांखौ ओमफ्राय। आं आं जाग्रारबाय सासे जाफैबाय उनाव साथामा आरो लास्ट जाबावबाय। गोजांखौ। उम।
जाया।
बारै?
ज जाया?
ज' जानाय जायाखै मैया। ओरै माखासेया गाननायबायना।
ओं।
हा दुगैफैबाय ओंखामाबो उखैखाबाय। दुगैफैबाय ओमफाय नायबाय आङो ओंखाम गोजांबो दं नामा नाय ओंखाम गोजानबो दं। ओंख्रिबो दं जानानै दलद' थाहैबाय।
उम।
माखासेया दसे थाननानै जाफैबाय रागा जोंबाय आंखौ जाग्रोनायनि ओंखामा उखैबाय मेंनानै आंहा जाग्रोबाय रायजालायबाय सिरि थाबाय आं।
उम।
हो। बोथोरा दिनै एसे मोजां। दाथ' संङाखैनो दिनै मा ओंखाम गोजान थांना थायाखै दाहाय थायाखैबा संनानै जानोसै।
आग्लायदोंखोमालै एसे।
ओंखामा आग्लायदों ना मादोंथाय दालियाथ' आग्लायगोन र' ओंखामासो आग्लायना आग्लायाखै जोबथा जाग्रायासोममोनथाय दहाय औ बिसोरसोमोन सानै। दा नायहनोसै गैयाबोथ' संना जानांगोन दिनैथ' माबा दंदां गेसाआ जोबखोना माखो बनाथ' गैखाला संनो जि खस्थ'खा गेस गैयाबाथ' गैलामोन जों।
दाथ' नोंजों बेजोंनो संखानांसिगोन बना नो गैया बा।
उम गेस गिदिरजोंबो दसिन जायो जेबो माबा गैया आरो। बनजों खस्थ'थार आरो दा संनो दै ओंख
उदाबानो नायजाला
नोंसोरबो लेटफैया
आयु नैखानस्रिखि जाजोब्बाय दहायनाया इय जलदेब जलदेब हाब बा
दै ओंखारसै जिं जिंआव दै गबोलायसै गाबा
ओंखाम संग्राखौनो एसे मोजाङै सिमिट थालायहोबा
ओंखाम संग्राखौ मा होनांगौ बाहाय बेयो सिमेट थालाय होनांगौ
उम बेखौनो बानायग्रोबानो जासि ने
उम बोरैबानो आरो जानो मानो बेखौबो गोदै दालायल' उम दालायल' औ उम
ओरैनो ससे ससेबाबो जायो फोरा बांद्राय गोजौसिम होद्रायाबाबो
दालायल'आव जेबो थाङा फैसा बाला ओमफाय बाला बेखौ लाबोनानै लगायानै होनांगौल' जे नङा माबा जालाया ओमफ्राय बिदि इथा इथि जाबलायनाय उसुं माबा उवाल बिदि होनायासो एसे फैसा खारगोन आरो सिमि बालावसो खारगोन ओमफाय ट्रेक्टरनि मा बेसेबां थांगोन ट्रेक्टरलाय बारा थाङा बाला बायनो मोनो बेखौ बानायथारनांसिगौ नङाबा बे आलासि फैनाय मा फैनाय
जानालाय गाज्रि खहाब ओंखाम खहाबा आङो
ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया बेयो एफाग्राब बिदि फिसाज्राय जाथारदों
ओम
बि फिसायाव साबैसे जाजानो जाजायानो। मानसिफोराथ' जाजाया नेलायनांगौ जायो फोलावनो हाबावो फुवारनोबो हाबावो।
जायगाया एसे गुवार दंखायो।
ओम जायगायाथ' दङ फुवारनोबो हायो फोलावनोबो हायो मानो ऐफा फिसा लुवाथाय
बे ओरैनो आफा द खोमा
ओम दा हनै आफादक्थ'आनो बेसेबां गोनांथि जानानै दं। एखौबा माला लुगोन ना लुनो हागोन ना हाला जाखो गावसोर मोनथिसिगौ
दाथ' आयौ हाब्रु जाजोब्बाय।
अखा बोथोरावनो खस्थ'थार बेरादनो नै माथो गुरलाब फैलायबायबो।
बे
नोंनाव नोंनाव माबायाखै फैयाखै?
अ भाय
आंनाव गाबफैबाय नै। थिं थिं हांलां मिलायथारबाय
हो
आंनावबो गाबफैबाय हाबफैबाय।
गाब्बाय दहायनो बेनोथ'न थामजौ गुजिबा
थामजौ गुजिबा जाबाय।
उम गासै
गासै थामजौ गुजिबाल' ए नोगोर ओम माबाया जोबनोसैसो नै माबा थाम दानल' ना मा होनदोंथाय से दान थांगोनबो खोमा से दान खावसे थांबाय खोमा थाम दानावनो दावनि गेजेरावनो फैजोबनांगौ नोङो मो औ फोजोबनो हायो ओम। जों दाख्लै सानैजों खेनसे खेनसे जाबायमोन नामा? खेनसे खेनसे दिनै दिनैजों खेनननै नों खेननै आं खेननै खेन सासेयाव खेनबा खेनबा रायज्लाय मोनो फैजोबनो हायो। लायरायनांगौल'लै मालाय हाबगोन।
बि
लायरायबानो हाबो ओम।
बाजौसो जाहैबाबो जेबो अरजाला ओरैनो आन्था
बाजौ बारा मोनजायो बाजौनि बारा मोनजायो।
उम
नोंना माबाया बेसेबां थांखो
ओ जिद'
जिद'
औ
जिद' ए जिद' थांबाय नोंना
नोंनालाय
आंना दा माबा थांबाय मा होनो नैजिबा थां नैजिबा दहायनि नैजिबायानो जासिगोन
दाय नोंना जाहैसिगोनानो बावथारला
जाहैनोसो बेखार जाबायना दहा खेनथाम मानि सासे मानसिजों सेस समाबो जानाय बायदि जाबाय माथो नों नों हरफिनदोलाय उम